हेल' नोंथां।
औव खोनादों नोंथांङा।
औ खोनादों नोंथां? बुंनायजों
नोंथांजों आंङो। औवा बिफांनि सोमोन्दै मा मायाव बाहायजायो। बेफोरखौ रायज्लायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंथां सावरायजागोन नोंथांङा थारैनो।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औवा बिफांफोरखौ नुनो मोनो ना आरो बिफोरनि बाहायथि औ बेफोरनि बाहायथिफोरखो नोंथांङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबांङैनो जोंङो औवाफोरखौ नुनो थांङो। दा औवा बुंङोब्ला जों गोदो गोबां नुनो थांङोमोन बारिैफोरावनो बारि बारि बयनिबो न'खराव थायोमोन। दाथ' जोंनिया औवा बिफांखौ बिदिनो जोंङो एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों मानो होनना बुंङोब्ला दानिया औवाफोरजों जोंनो न'फोरखौ बानायनाया जोंनिया नुनोनो थांला दानिया गोदान आरांदारि जेनेबा ओ जोंङो बै इथा बिदि बाला बायदिसिना बाहायनानै जोंनिया न' लुनायखौ जोंङो आरो नुनो थांङो गोदो बिदि नंङामोन गोदो जोंङो औवाफोरजोंनो जोंनिया न'फोरखौनो बानायोमोन जोंङो न'खौ जि खुन्था बे खुन्था हिसाबैबो जोंङो न'नि न'फोराव जोंङो बाहायोमोन औवाखौवनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बेरा बेरानि थाखायबो जोंङो औवाफोरखौनो हेबनानै जोंङो ओ बाहायोमोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंनिया ओ बिदिनो बै थिंखौ लाखिनो थाखाय एबा जोंनिया गोदोथ' थिंबो गैयामोन गेजेराव थिं फैनायाव थिंखौ लाखिनो थाखायबो जोङो गेजेर गेजेर बै उवाखौनो बाहायोमोन। आरो लोगोसे गोदोथ' जोंनिया बै ओ नाराफोरखौनो एबा थोरिफोरखौ जोङो ओ थिंनि जायगायाव बाहायोमोन। स' बैफोर बाहायनायाव जोङो जि हमथानो गोनां बेफोरखौ जोङो ओ औवा फिसाखौनो जोङो बाहायनायखौ गोबां नुनो थाङोमोन। आरो बेदिनो जोंनिया वाफोरा गोबाङैनो गोदो बाहाय जायोमोन दाबो बाहायनाय खौ नुनो मोनो गोबांखौनो जोङो बै न'नि इन्जुरखौ जोङो ओ सुंथांना लाखिनो थाखाय जों औवाफोरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवा बुङोबाथ' बे औवाखौ जोङो बै ओ न'नि सोरगिदिं बेरा दुमनायावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा हि लामनो हि लामनो थाखायबो जोङो औवाफोरखौ जोङो गोबाङैनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो हाबा फोरावबो जोङो औवाफोरखौ दानिया गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो। मानोना औवाजोंनो जोंनिया बैफोर हिफोरखौ जोङो जि ओ गुबुन गुबुन गाब नि हिफोरखौ सोंनानै दोननायखौ नुनो मोनो, औवा नङाबा माने बे हाबायाबो ओ हिफोरखो सोंनानै दोननो हानाय नङा आरो हाबा मोनसे जानायाव एसे जोंनिया उसुबिदा जागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवा बुङोब्ला औवानिफाय बायदि रोखोम जोङो जि ओ बानायनायफोरखो नुनो मोनो। जोङो जेनेबा औवानिफाय जोङो बानायो, ओ हमना लाबाय जोङो बैफोरखौ मा होनो बे ना हमनो थाखाय जोंनिया जे ओ जेखाइफोर बानायनाय जायो। एबा जोङो बैफोरो खबायफोरखौबो ना लानो थाखाय बाहायनाय जायो। स बिदिनो जोंनि जायगायाव गोबां माने औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो दाबो। आरो बिदिनो जोंनियाथ' औवाफोराव औवा मेवाइ औवानिफ्राय जों औवा मेवाइबो जायो। दा बेफोर जानायफोर एबा बाहायनायफोर जों दाबो जोंनि जायगायाव गोदोनि बायदिनो माने गोबाङै बाहायनायखौ दासिमबो नुनो थाङो। नोंथाङा होमबा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव मा रो खोमैनो औवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो?
औ नोंथां नंगौ। जोंनो औवाखौ जोनोमनिफ्राय लानानैहाय जोंनो थैनायसिम नांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा जोङो थानो थाखाय जोंनो न' न' नांगौ नङा होमब्ला? दानियाथ' गोबाङानो गोबाङानो इथा बाला सिमेन्टजों लुयो। नाथाय दाबो खायसे खायसेनियाव जोङो औवाजों लुनाय न'खौबो नुनो मोनो जेरैहाय जोंनो थानो थाखाय न' नांगौ बेबादिनो जोङो न' गंसेखौ बानायनो थाखाय जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो औवाखौहाय ओ बेरा होनायाव न'नि बेरा होनायावहाय बाहायनो हायो आरो नोंथां बेबायाददिनो जोङो खुन्था खुन्थाबो गायो औवाजोंनो आरो बे खुन्था आरो बेराखौ खाजाबफानो थाखाय जोङो औवाखौनो आरो आरुं महरै जिरनानैहाय बेजोंनो खानो हायो आरो नोंथां आरो जोङो बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि न'आव गोनां जानाय बेसादफोरखौ जोङो जेरैहाय दाला सान्द्रि खादा धारा बेफोरखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा जोङो जोंथ' ना हमो नङा होमबा नोंथां? बेबादिनो जोंनि ना हमनायाव जेरैहाय गोनां जानाय जोङो सेन सेनखौ जोङो औवाजोंनो खाथि फिसा फिसा जिरनानैहाय बेबायदिनो हेबनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा बिथिं जेखाइ दङ जेखाइखौबो जोङो खाथि फिसा फिसा सैनानैहाय जोङो जेखाइखौबो होनाय जायो। बेबादिनो आरो जोङो खबाइ नांगौ नङा होमबा जोङो खबाइ बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायजोबनाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो जेरैहाय औवाखौ जानायावबो जोङो बाहायो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय जों औवा गाजा बे औवा गाजाखौबो जों जोङो ओंख्रि संनानैहाय जायो आरो बेखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय मोननाय जायो। बेबादिनो जोंनो औवाखौ गोबां रोखोमनि खामानिफोराव नांगौ जायो जेरैहाय जोङो जि